नै जिरनानै दंलाबायो।
ए जाखांबाय नामा?
जानायाथ' औ जाबाय नै।
ए मा ओंख्रि मोनजाखोलै? जाखांनानै दं नै ओरैनो सायख्लेमाव लामानि सायख्लेमाव,
ओंख्रिया जोंना माबासोमोनलै।
औ
फानलु बाथोनसोमोन।
थाइस जेबो गैथारा।
गैथारा माने ओरै, माइ गायनानै फैबायना माइ गायनानै फैनानै मेंनायजों माजों बे, गांजेमा मासे, नास्राय मानै मोनबोदोंमोन दुब्लियाव बेखौनो बानलुजों देनानै जाबाय।
आसु ओंखाम नामा?
नङा बे माइ बोरायानो।
ए ओ आसु ओंखामबासो मोजां जायो सोमनानै जानो बिदि बाथोनफोरजों।
औ माने गुदुं गुदुंसो जाबाय जोंना।
अ अ
नोंहालाय मा ओंख्रै मोनजाखो?
ओंख्रिया जोंनाहाय माबामोन थास' बिबार मैथा ओमफ्राय नाफाम एसे होदेरदों।
ए नाफाम नाफामाबो गैयालै नाखौनो मोननो रोङा नालाय।
थैस आं नोंखौ इखौनो। माबा मा होनो बै जोंना मोनसे फुख्रि दंमोन नालाय।
औ
बे फुख्रिया दैया थाब रानलाङो आरो ओमफ्राय दा रानगासिनो दङ बेखौनो, नैबे साननैसोनि गेजेराव सारनो फैनो हागोन नामा होननानै लिंहरनोसो।
ए सारनायाथ' हागोन नै माइयाबो गामोननो गायखांखासिगोन जोंना।
औ गाबोन समफोर बिदिनो रबिबारफोराव सोलाबनाय जागोनबा
उम सोलाबनायाथ' सोलाबाहैगोन ओमफ्राय मा मा ना फिनानै दोनामोन?
नायाथ' बिदिनो फिनाया बारा फिखायाखै दैज्लाङावबो उसिफावो नालाय ओमफ्राय थाब रानलाङो ओंखायनो
उम
ना फिसिनाय जाया आरो बिदिनो दैबानानि ना थालांनायानो था-थायो आरो बुरजा मोनो मोननायालाय।
औ
बिनो दा ना फिसाफोरबो थागोन ओमफ्राय बिदिनो हाब्रु दङ आरो जायनिसा ओमफ्राय हाब्रुआव माखासे ना थायो बिदिनो नास्राय गोरै ओमफ्राय बिदिनो खायसे एखमबा खुसियाफोरबो मोननाय जायो।
उम उम
बिदिनो सिंगि मागुरफोर थायो एफा एनै।
औ
मालाबा बै दैबानाजों फैनाय ना बारलिफोरबो थालाङो माफा मानै।
बे नाफाम दानि जानायाबो बे माबानियानोखा नामा?
औ बे बेनिनो बेनिनो मदाव सिमोननि थांनाय बोसोरनि। बिदिनो बेयावनो मोनो नाफाम देनो आन्था।
ओम बुरजा मोनबोबा नाफाम देनो लाबोनांगोन लै आंहाबो।
औ बेखौनो ओरै दा मानसिफोरखौ लाबाबो नाहरखानांगौसो नालाय ओंखायनो
औ
खौ फैनो सोलाबोबा जेबोथ‌' नांखाया माने मेसिनजोंसो सार गारखागोन नालाय दैखौ। औ
ओम जेनेबा बै गुमनायफ्राव जायगाया बेसे गुवारसो जागोन?
जायगायाथ' बारा गुवारबो नङा बिदिनो आधा बिगासो जागोन आरो गेजेराव गेजेरावलाय थाहैयो आरो लासैनो रानलांना।
ओम ओमफ्राय बेसेसो गोथौ बेबा?
गोथौआथ' दा बिदिनो हान्थु बारजासेल' थाहैसिगोनदां बे साननैआव रानबावगोनना आरो।
उम हुम।
अखा हादेराबा अखा हादेरबा एसे देरनो हागौ। ओमफ्राय ओरै सारनायाथ' मेचिनजोंसो सारखामोन नालाय ओमफ्राय बिदिनो बै थिंफोरजों सारनांगौ जायो आरो लास्टावहाय एसे ओ
औ बे एसे एनैआथ' नों मिसिनजों जाजोबाना नों बोखोनो हानाय नङा फाइबनि माबाया।
ओरै दैखौ रानथारजासे
गामलाफोरजोंबो सारखानांगोन।
औ गामलाजों बै बाल्थिंआव दुरुं खानानै सारो जे सानै। बिदि
बिजों सारजागोन ओं।
औ
दे आंनो थांगोन दे माबा सोलाब हैखासिगोन आङो बे टाइमाव माइआबो गायखांखासिगोन नालाय।
नों डाइरेक्ट मानसियाल' फैबानो जायो जेबोथ' लाबोनांखाया। ओरै ना लांनोल' मना लाना फैखाबानो
है मा मना नांगोलै। माबायाव लानानै फैगोन लाइयाव जुनानै लानानै फैगोन। लाइआव जुनायासो माथो गोथावसिन जायोनो फ्रेस थायो।
बुरजाबा बुरजाद्रायबा लाइयाव जुजानाय नङादां।
मना लाबोगोन मना लांफाजागोन दे मनायाबो।
औ औ।
दे होमबा सोलाब खागोन आङो थांनाय जागोन आङो औ औ दे।